खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ आंबो खोनादों औ आं दा बेलासि समनि ओरैनो
औ औ नोंथां। नोंथां बि दिब्ला जोङो ओ सि दानायनि सायावबा जोंनि बर' हारिनि जिनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां सम दोङोब्ला? औ नोंथां जि दानाय होनोब्ला जोंनि ओ बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि सायाव जोङो सावरायनो नागिर दों आरो ओ औ जोंहाथ' ओ दानाय लुनाय होनोब्ला गोबां रोखोमनि दङ जोंनि हारियाव आरो लोगोसे दानाय लुनायाव गोबां रोखोमनि आइजेंखौबो आगजुफोर बाहायनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां गोदोनि समनिफ्राय जोङो गोबां आगजुखौ बाहायनाय नुनो मोनो ओ गोदो जोंहा ओ जि दानाय होनोब्ला जोंहा गिबियावनो खुन्दुं नांगोन नङा होनबा नोंथां खुुन्दुंनिफ्रायसो जोंनि औ खुुन्दुंनि ओमफ्रायसो जोंहा जि बानायनो हायो। जोङो खुन्दुंखौ मानिफ्राय दिहुनो होनब्लाथाय जोंहा गोदोनि समनिफ्रायनो। आथिखालसिम नुबोबाय थानाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरा ला था फिसिनानै बा बेनि लाथा थानिफ्राय जाय फिथोब ओंखारो बे फिथोबखौ जोंहा थावख्रि लुनाय होननानै बुङो जोङो बेनिफ्राय। फिथोरनिफ्राय खुन्दुं। मोननो आरो नोंथां बे। औ बे ओ नेम बेफोरो जोंनि गोदो। दोरोङारि समनिफ्रायनो मोनबोनाय। औ जों बेनिफ्रायनो जोंहा खुन्दुं बानाय बेखौ जायखौ जोङो बुङो इन्दि खुन्दुं होननानै बुङो। बुङो। बेनिफ्रायनो जोङो जिखौ। दानाय जायो आरो नोंथां। लोगोसे जोंहा औ। गाबफोरखौ जोंनि दोरोङारि समाव बेफोर ओ गोबां गुबुन-गुबुन बा आलादा आलादा गाब फुननाय जायोमोन बेफोर गाबफोरखौ जोङो। ओ बिफांफोरनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ साम थाय बा बिफांनि रोदाफोरनिफ्राय। दिहुननानै जोङो खुन्दुाव गाबखौ गायोमोन आरो नों थां औ बेनि माने जोंहा बायदिसिना समायना। समायना गाबखौ दिहुननानै जोंहा जिफोरखौ। बानायनाय जायोमोन आरो नोंथां। लोगोसे जोंहा जि दानो। ओ गोबां रोखोमनि आगजु नांगौ जायो नोंथां। जेरै जोंनो गिबियावनो साल खुन्दा नांगौ जायो बेनिफ्राय जोंनो साल होन सालखौ नांगौ जायो। रासोफोरखौबो नांगौ। लोगोसे जोंहा खुन्दुं थुन थाखाय जोनथोर बा सोरखिखौ नांगौ जायो आरो नों थां औ-औ बेफोर खौ लानानैसो जोङो जिखौ बानायनो हायो। नङा होमबा नोंथां? औ। नोंथाङा औ आथिखालनि जि दानायनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां?
औ जोङो बुंनो। थाङोब्ला जोङो गोदोनि। अ जि दानाय आरो दानि जि दानाय गोबां फाराग नुनो मोनो आरो। जेरै जोङो गोदोनि जि दानाय बुंब्ला नोंथाङा जेरै जोङो इन्दि खुन्दुंनि ओमफाय ओं ओं इण्डि लाथा इम्फौ फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं लुनानै जि दानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदि ओ गोदोनि बायदि बेफोरबायदि खुन्दुं लुनानै जि दानायखौ नुनो थांलिया। जोङो दा गोदान दोरोङारि मु खुगानि जेरै जोङो रासायनारि खुन्दुंफोर जोंखो माखासे खुन्दुंफोरखौ बाहायनानै दानायखौ नुनो मोनो आरो गिबियावनो जोङो ओ बुंनाय बायदिनो जोङो जि दानो थाखाय माखासे आगजुनि गोनां जायो जेरै जोङो ओ रासो साल गुन गिबियावनो जोंनो सालखुन्था रासो सो ओ खुुंन्दुं थुन थाखाय जोङो बबिन सेन्थोर मु स्रा साल बेबायदिनो माखु औ बेबायदि बिदिनो गोबां ओ गनस गनस्रि बेफोरबायदि खौ नांगौ जायो आरो जोंनो जि दायोब्लासो ओ जिया जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ सिनायथि आरो जि दा नायाव जि दानायनि जोहैबो जोङो गोबां सुबुङानो ओ गसंथानानै लाखिनो हादों आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि माखासे ओ आगरफोर दोङो। जेरै जोङो ओ खोदोम बिबार, फारौ मेग गन दिंखिया बिलाइ, हाजो आगर, फारौ मेगन बेबाय दिनो दाउसा मोख्रेब गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर फोर दोंबावो आरो ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ जि बे जोंनि मोनसे गोग्गाथाव सिनायथि नेरसोन। बेखौबो जोङो ओ बे साल खुन्थायाव बेहाय दानाय जायो आरो जे जों फोथायनाय दोङो दि जे हरसेनि गेजेरावनो सोंनानै बे जि खौ दानो हायोब्ला जोंनि जा जोहोलाव बेयो ओ दावहायाव देर ओ हायो होननानै जोङो फोथायनो मोन
औ-अ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथाङा थारखौनो दों औ
जि दानो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ओ खुन्दुंखौ जोङो जेेनथोरजों मुस्रायाव थुननानै लाग ग्रोनांगोन आरो थुननानै लानायनि उनाव बेखौ जोङो ओ फ्रेमज जों जोङो सोंनाय जायो आरो ओ अ बबिनाव थुनना लानानै बेखौ जोङो सोंग्रोनानै ओ रासोआव नोङो आखाइज जों आखायजों खायनानै लान नांगोन आरो बेनि उनाव जोङो गान्दैयाव फाननानै लानांगोन आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओद दानाय महराव मोननो हायो आरो जोङो बर'नि माखासेफोर जेरै जोङो दख'ना गामसा आरनाइ फास्रा बेफोरबायदिनो गोबां गोबां रोख खोमनि जोङो ओ जि दानायखौ नुनो मोनो आरो ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो होदो जे जोङो ओ मा मा रोख जिफोर दायो
औ नोंगौ नोंथां ओ नोंथां ओ जि मा मा रोखोमनि जि दायो होनब्लाथाय आं बिदि गोबां रोखोमनि जि दानायखो दानो मो
ओरैनोथ' जोंहा खुन्दुंफोरा जाहैबाय जोंहा मासरास एस से गुरै बे खुन्दुंआ ओमफ्राय बेनि आ गाबा एसे बेनिफ्राय जोंहा लोगोसे दङ एसे फिस्ला फिस्लानि बेखौ जोङो पलिस थार होननानै बु नाय जायो लोगोसे जोंहा माथा दङ माथावखौथ' जोंना माबा मा होनो माइदि होनांगौ जायो जोंहा माइदि होआाबाथ थाय जोंना खुन्दुङा एसे थब गेरो बा गुरैथार जायो आरो जिफोरा बेनि खायनो जोंहा मायदिखौ होनो नांगौ जायो मायदि होयोब्लासो जोंना जिया ओ एसे गोराबो जायो बा राफोद फोद गाननोबो मोजां जां मोनो आरो नोंथां मायदिखौ जोंहा ओ ओंखामनिफ्राय बानायनाय जायो। ओखामखौ एसे गिफे संनानै लायो ला नानै जोङो खुन्दुंखौ सोमनानै दोनो आरो बेनिफ्राय जोंहा दै खौ जोङो सिख्लिनानै बा सिग्लिखांनानै फोरानो सान्दुङआव औ नोंथां बेनिफ्रायनो जोंहा मायदि होनाया जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बुङो बुंनो थाङोब्ला भुथिया मास्रासबो दंबावो बा बायदि बायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि खुन्दुंखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि खुन्दुंफोरनिख्रुइ दानि खुन्दुंफोरा गोबां जानो हमबाय मानो होनब्ला जोंना गोनोखोआरिमुगा जाहैबाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो गोबां रोखोमनि खुन्दुं बानायनानै दिहुनसै आरो नोंथां बेफोरजोंनो जोङो बाय सिना जिफोरखौ दिहुननो हायो जेरै जोंनि ओ गाननाय गाननाय गस्लाफोर बा जोंनि दख'ना
औ औ
जोङो ओ नोंथाङा जेरैबायदि बुंनानै थांबाय जि सों बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बे बादिनो सोंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नाथाय आथिखालाव दोरोङारि समाव जेरै जों आखाइजोंनो आगजुफोरखौ बानायनानै बा न'आवनो दिहुननानै बानायनाय दानाय जायोमोन जोङो जिफोरखौ नाथाय आथिखालाव बेबायदिया एसे खम नुयो मानो होनब्ला जोंहा दानिया गोनोखोआरि मुगा नालाय बेनिखायनो मेसिनफोर दिहुननाय ज जाबाय आरो नोंथां मेचिनफोरजोंनो जों जि खौ दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मेचिनजों दायोब्ला जोंहा खम समनि गेजेराव गेजेरावनो गोबां जिफोरखौ दिहुननो हायो सानसेयावनो गोबां गोबां हफोरखौ दिहुननो हायो आरो नोंथां नाथाय दोरोङारि समाव जोंना जिफोरा गोबां सम लायोमोन आरो नोंथां माने गांसे जि दानोनि थाखायनो जोंनो सप्ता गाहाम नांगौ जायोमोन खम माने बे समाव बेनि थाखायनो जोंहा बेफार फालांगि खालामनायाव बा मानसिफोरनो हरनायाव बो जोंहा गोबां सम लानायनि थाखाय बेबायदि जायो आरो नोंथां आ औ नोंथाङा नोंथांमोननिथिम बेबायदिनो मा मा जि दानाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ हागोन थारैनो जोङो जोंनि ओनसोलाव जेरै जोङो लांगा दख'ना जोंनि सानजारिफोरा गाननाय जेरै अग्रं दखना गामसा गामसाखौनो जोङो बायदि बायदि गाबनिनो जेरै नानै बेबायदिनो दायो आगुर गुबै दख'ना दायो जोङो ओ माथानि दख'ना बेबायदिनो इन्दिनि दखना फास्रा बेफोर बायदि दानाय खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो। ओ जि दानायनि जोहैबो जोङो जोंनि बर' हारिनि जा सिनायथि बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो जे ओ जोंनि दखमाया जोंनि बर' हारिनि गुबै ओ गाननाय जि बे जोङो गानो लाजायासिन गासिबो ओ गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन हादर बेफोराव सिनाय मोनो जे बर' बेयो सासे बर'हा बर' आयजो जे बियो ओ दखना गारनाय बे ओंखायनो बेबायदि ने सिनायथि मोनो आरो। जे जोंनि बर' बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय गेजेरावबो जोङो बेयो सासे बर' होननानै बे बेखौ सिनायनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथां औ।
गोबां जि गाननाय जोमनायफोरनि दानाय लु नायनि गेजेरजोंबो जौगाखांनो हमदों। जों गोदोनि समाव जोङो। गंफ्रोमबो न'खरावनो जे साफ्रोमबोनि न'ख हरावनो जोङो हिसान थालिखौ नुनो मोनोमोन आरो ओ नाथाय जोंनि दानि समाव। जोङो ओ हिसानसालिखौ एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनो। जोङो दानि जुगाव जोङो नोंथाङा बुंनाय बारि जोंङो मिसिन दानो हमनायखौ नुनो मोनदों मानोना बेवहाय एसे खस्थ' खस्थ'आ खम जायो आरो बेनिखायनो दानि बेफोरखौ बाहायनायखौ दानानै ओ नुनो मोनो आरो औ नोंथां नोंथांजों जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोनथों नोंथां दिनैनि रायज्लायनाय बे बेखिनियावनो दोनथ सै नामा?
औ दे नोंथां दोनजासिगोन दे बिदिब्ला।
औ दे।
औ।